हेलौ, औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय। औ औ औ फ्रि दं नोंथां।
अ' आङो जोंनि बर' हारिनि मुंदांखा ओंख्रिफोरनि सायावसो सावरायनो थाखाय
औ जागोन नोंथां जागोन। सावरायनो हागोन ना नोंथां औ हागोन नोंथां हागोन। औ अब्ला नोंथाङा एसे जागायग्रोनो हागोन ना नोंथां? औ हागोन हागोन नोंथां हागोन। औ औ औ एसे जागायगोरदो नामा नोंथां औ जागोन दा ओ जोंनि बर'नि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जों गिब बियावनो जों अनलाखौ लाखानांगोन नोंथां नङा होमबा?
औ नोंगौ नोंथां।
अनला, नारजि, सबाय आरो मा थादुन दंबावो जोंहा अलद' दं। जों बेफोर ओंख्रिफोरखौ जों बर'नि गिबि ओंख्रि होननानै जों बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ
औ दा बिनि बेलायाव जों अनला अनलाखौ जों माजों जायो? बा मा मा बेदरफोरजों जों जायो? होननानै बुङोब्ला जेरैहाय अनलाखौ जों दाउजों जायो, नाजों जायो। अमाजों जायो। आरो औवा मेवाइफोरजोंबो औवा मेवाइजोंबो जायो। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
आरो जों बेफोरनि अनगाबो जों ओ आलुफोरजों जानायखौ नुनो मोनो। आरो नै औ ओ जि जिबा बोसोर सिगां गाम्बारि बिबारजोंबो बेफोरखौ जों जानाय नुयो‌ बो नोंथां अनलायाव होनानै। नोंथाङा बेखौ मिथिगोना मिथिया औ औ औ औ। दा अनलाखौ माबोरै जायो? बा माबोरै संनानै जायो? आं बेखौ आंनि मोनथिनायनिफ्राय एसे बुंनो सै नोंथां।
दा औ। अनला बानायनो थाखाय जोंनो मा नांगौ, सिगांनो अन गुन्दै नांगौ। दा अन गुन्दैखौ ब-बबेनिफ्राय मोनगोन बिनि थाखाय जों मा खालाम नांगौ? आ माइरंखौहाय जों दैयाव सोमनानै सिगांनो लाग्रोनांगौ।
जेब्ला माइरङाव सोमनाय दैयाव माने माइरं सोमनाया जेब्ला जायो अब्ला जों बेखौ थबसि गोनाङा थबसेयाव देनानै लाबाय। आमफ्राय बिनिफ्राय मा उवाल गोनाङा उवालाव देनानै लाबाय आरो ग्राइन्दाराव गोनांफ्रा ग्रेन्डाराव होनानै माने गेब्लेहोनानै लाबाय आरोखि। फाउदार खालामना लाबाय आरोखि। ओमफाय बेनिफाय जों बे खौ आरामनो एसे गथा खथा खानायखौ एसे आखाइजों सिफ्रुनानै लानाय जायो आरोखि नोंथां आमफ्राय बिनिफाय जों माजों जानो? साफस आं हमना लाबाय दाउजोंनो जासै आरोखि।
दाना दाउजों जानो थाखाय जों दाउ नांगोन बिनि थाखाय जों दाउखौ गोदानै आरामनो सुनानै ला लाग्रोनानै जों बेखौ ओ सारायखौ फुथुंनानै थाव होबाय, बिनिफ्राय सामब्राम होबाय बिनिफ्राय हाइजें होबाय, सामब्राम गुफुर होबाय आरो दाउखौ होसननानै आरामनो माने एसे एवो एवनाय जाबाय आरोखि नोंथां। एवनानै लाग्रोनांगोन जों। जेब्ला दाउ एवनाया खावसे मोनो बा मोननायखौनो लादो ओमफाय बाहाय जों दै गुदुं होनानै बा दै गुसुखौबो होयो खायसे खायसे बा दै गुदुं होबा साबसिन जागोनखौ आं मोनो आरोखि नोंथां। ओमफ्राय बिनिफ्राय औ आम फाय बिनिफाय जों मा अन गुन्दैखौ आखाइजों एफा एफा माने सारनानै हदनाय जायो। आरोखि नोंथां। ओ माने खेबसेनो हद नाय जाया खेबसेनो हरोबा माने अनलाया गथा-गथा-गथा जायो आरो खि लाथा लाथा सिथाबो बिनि थाखायनो मा औ एफा एफा हरनाय जायो। आमफाय बिनिफाय जों बेखौ मा सागंजों सानायबो जायो आरोखि नोंथां। ओमफाय बिदिनो जों फोमोनलांसै एसे गोबाव दोननानै। आमफाय बिनिफाय जों गोबां मस्ला मस्लि हालदैफोर होसै जिराफोर होसै बेबायदि रोखोम होनाय जा जासै आरोखि। आमफाय फोमोननाय जासै। जेब्ला मोनो अब्ला जों बिदिनो गंगार दुन्दिया दुन्दिया बायदि रोखोम माने मस स्ला मस्लिफोरखौ होनायनै जानाय जायो आरोखि नोंथां। आमफाय बिदिनो मा खालामबावो जों फोमोननाय जाबाय नोंथां, फोमोननानै जों बिदिनो जानाय जायो आरोखि नोंथां। ओमफाय बिदिनो गुबुन गुबुन बेदर-बेदरफोरजों जानायनि बेलायावबो बिदिनो खालामो। माने जेरै दाउजों जादों बिदिनो एखे संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा? हेल' औ औ औ औ आरो बिनिफ्राय जों औ आ जेरै आं मा होनबावो बिदिनो मा गाम्बारि बिबारजों जानायनि बेलायाव बिदिनो गाम्बारि बिबारजों जानायनि बेलायाव सिगां जेरै आं बुंदोंमोन दा बिदिनो माने अनखौ देनानै दै गुदुङाव होनानै बिदिनो फोमोनगोरनानै लायो आरोखि नोंथां। आरो जेब्ला मोननोसै अब्ला जों माने गाम्बारि बिबारखौ हरनाय जायो आरोखि नोंथां। बेबदिनो औ माने अनलाखौ स' संनानै जानाय जायो। दा नोंथांमोननि ओनसोलाव बा नोंथांमोननियावहाय माने अनला बा अनलानि अनगा गुबुन ओंख्रि जेरै सबाय साम', नारजि बेफोरखौ खौ माजों जायो? बा मा ब्रै संनानै जानाय जायो? नोंथाङा बिनि सायाव फोरमायनो हागोन ना नोंथां? औ नंगौ नोंथां। औ थारैनो नंगौ नोंथां नोंथां होननाय बायदिनो औ
दाउ बा अनलाजों नाजों नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मोजाङैनो फोरमायलांबाय। आंबो दा
आंबो दा बिदिनो बर'निनो मुंदांखा ओंख्रि औ सबाइ
नाज
नाज औ सबायजों नाजों, बा सबायजों सामजों बेनि सायाव फोरमायलांनो सानदों नोंथां। औ औ। जेरै जों सबायजों जुदि साम'जों जों संनानै जायोब्ला नङा होमबा नोंथां? औ औ नंगौ। जों सिगाङावनो मा खालामनांगो सबबायखौ जोङो मा औ देना लाग्रोनांगौ जायो नोंथां। औ नंगौ नंगौ थारैनो औ हारसायाव बेखौ माथि खालायऔ औ माथि खालाय। औ औ माथि खालाइ होनना बुङो। औ बर'आव बेखौ जों सबाइ होनना बुङो।
औ बेखौ जों मा खालामो जोंनि आयजो फोरा नोंथां बेखौ
बे सबाइखौ जोङो औ सारायफोराव औ सारायफोराव औ लाग्रोयो आरो। औ नंगौ नंगौ।
एवनानै लाग्रोनानै मा खालामो नोंथां गाहेन, उवाल लानानै बेखौ मा खालामो जों
औ
देनानै आरो गुन्द्रि गुन्द्रि देनानै मा खालामो नोंथां आरो बेखौ सालिलायनोसै आरो। आरो बे सानद्रिफोरजों गुबुं सानद्रि फिसा फिसा गुदुं सानद्रि लानानै बे खौ सालि रो आरो बे गथा गथा आरो देफिनसेैलाय आरो सालिनोसैलाय आरो देफिनसैलाय आरो सालिनोसैलाय आरो देफिनसैलाय बिदि खालामबाय। आरो दाना बेखौ जेब्ला अन जाबाय नङो होमबा नोंथां? बेखौ मा खालामो दाना ओ खालामो जेनेबा साम'
औ औ दा औ औ साम' होनना बुङोबा साम'खौबोथ' ओरै मोना‌ नङा होमब्ला नोंथां मा खालामो जोंनि आइजोफोर
दैनिफ्राय लानानै फैयो जेरै खाथिफोराव दैमाफोर बा बिलोफोर दङब्ला बेफोराव गुरनानै
दा नै औ बा औ सेर सेराव जागारना औ थायो आरो नङा होनबा नोंथां।
मारुं मारुं सेरफोराव बेफोराव जागानायखौ आरोबा खार
बा खार होनना बुङो।
सारा ओ जों मा होनना बुंगो बेखौहाय जेनेबा ओ जागाना थायो जे कारनाव नोंथां। बेयावहाय जोंनि आइजोफोरा हमनानै लाना फैयो आरो बेफोरनिफ्राय औ। खन मोनग्रोमोना जाया जों नोंथां। बेखौ जों मा खालामो सानसे बा हरसे जोङो सोमनानै दोनग्रोयो।
मोनग्रो मोना जों जाया। औ औ नंगौ बेखौ मा खालामनो सानसे बा हरसे सोमनांगौ औं नोंगौ।
बेखौहाय जोंनि आइजोफोरा
औ बेखौ हाइ जोंनि आइजोफोरा औ ओ सायो आरो। बे औ साम'नि मोखां बायदि थायो आरो औ औ आइ
ओमफ्राय बेनि उनाव मा खालामो बेखौ आरो सायखांनायनि उनाव आरो बेखौ दानो आरो। माबाखौहाय ओ मा होनो बेखौ ओ खम होनना बुङो नामा ओरैनो। जेरै जों भायखं माबा बिदि बे माबाखौह माबाखौहाय दानो आरो नोंथां। दाननानै मा खालामो दाननायनि मिनिङा बेनोदिे नोंथाङा जेब्ला जों जागोन नङा होमबा जोंथ' सोब सोबगोन नङा होमबा दालाय सोबबाथ' गनांगोन नालाय नोंथां दा बेनि थाखाय बेखौ दाननाय जायो आरो।
औ औ।
फुनाय जायो आरो खारैफोरजों बा होमबा मा मा होनोमोनलाय लिबु फोरजों संख्रिफोर होनानै मोजां साफा खालामनाय जायो जाहाथे बेफोर मैलाफोरा खारो नङा होमबा नोंथां दा बेफोरखौ उ मा खालामसै नोंथां जेनेबा सबायजों बेे उनना लाखाबाय नङा होमबा दहैनो देना लाखाबाय। दा बेखौ सबायफोरखौ आरो मा खालामबावो
औ औ नंगौ थारैनो थारैनो। औ औ थारैनो। औ औ नंगौ। औ थारैनो औ नंगौ। औ औ।
सारायफ्राव एवना लानानै बे साम' ग्लुब ग्लुब फुदुंनाय बे
औ औ। औ औ थारैनो नोंथां औ। औ मानि औ। औ औ। औ औ थारैनो। औ औ नंगौ नंगौ नोंथां औ। औ औ औ औ।
संनानै जायो आरो आरो जोंनि मख'जाथाव आरो मोनसे ओंख्रि दंबावो नोंथानि जि आइ टेक मोननाय
औ औ नंगौ थारैनो औ औ।
नारजिखौबो जोङो जेरै हरसे मानि सोमनानै
नानै आजिखालिथ' हरसे मानि सोमनांला नोंथां नंगौ आजिखालि कुकार ओंखारो नङा होनबा नोंथां? नंगौ थारैनो औ कुकार फोराव रुबानो दसे रुबानो ओंख्रैफोरा माने जाब गुरै जायो औ मोनो औ अमाफोरखौ जों एवनानै लाग्रोसै औ। औ औ औ। औ थाव मस्ला मस्लि थार एवनानै जायो नामा औ थारैनो। नोंथां बारा गोबाव बुंला औ जोंना समाबो जाबाय नोंथां औ औ औ औ। नोंथांजों रायलायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय औ आंबो नोंथां गोजोननाय मोनबाय। औ औ।